औ अ
अ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों दे नोंथां
अ थ' नोंथाङा मा खालामनानै दङमोन
आङो बिदिनो जनानै दोङो दे ओरैनो
औ
नोंथाङालाय
आंबो एसे जरायनानैनो दङ दाथ'
औ
होमबा नोंथां मोनैथिंजाय एसे मोजाङानो ना बोथोरफोरा
बोथोरा बिदिनो गरम गरम जानानै दोङो दे
अ औ थ' होनोमब्ला नोंथाङा आं गुबै खोथाया फैनोसै अ आ दिनै माने नोंथांनो कल हरनायनि जाहोना जादों माने दा मिथिंगानि बारै एबा बोथोरफोरनि बारै माने एसे बुंनो सानदों आरो ना बुंनो माने नोंथांनिसिम सोंनो सानदों
औ औ
मिथिंगानि बारै एबा बोथोरफोरनि बारै एसे मिथियो नामा बेखौ एसे नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ बिब्दिनो नोंथाङा जागायना होदो नामा
अ दे होमब्ला आं एसे बुंनोसै आरो ना
औ औ
दा बायदियाव जोङो मिथिंगाखौ नायोबा आरो ना माने गोदोनिफ्राय लानानै दा दा बायदियाव नायोबा मिथिंगाया गो ओरैनो माने सोलायनो हमबोदों आरो ना मा होनगोन गोदोनि दिनावथ' गारि गुरा एबा दाथ' मा होनगोन गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि होननाय फेक्ट्रिफोर होननाय बेफोरो गोबाङानो जाबोनो हमबाय नालाय द गोदोनि समाव बि फोरो गैयामोन थ'' बेनिखायनो गोदोनि बे समाव माने मा होनगोन बेफोरो गैयिनि जाहोनाव उखोनन्दै एबा मा होनगोन गाज्रि दाखोर दाला बेफोरदि बांसिनानो गैयामोन जोङो मा होनगोन लबारनि बुस्थु प्लास्टिक बायदिसिना बेफोरखौ गोदोनि समाव बाहायामोन नालाय गोजाङानो माने गोथां सोमखोर गाबैनो थायोमोन थ दानि जुगाव जोङो नायोब्ला गोबाङानो गिदिर गिदिर इडासट्रि फेक्टिरि गारि गुरा मटर बायदिसिना गिदिर गिदिर बिल्दिं एफोरदि नुनो मोनबाय त बिनि जाहोननि बे जोंनि मिथिंगाया एसे गोबारैनो सोलायबोनो हमदों आरो ना तो जों दानि जुगाव नायो बा उखुन्दैफोरनि जाहोनजों एबा इन्डास्ट्रि गिदिर गिदिर फोरनिफ्राय ओखारनाय जेबा उखुन्दै बायदिसिना प्लास्टिक गारनाय आरि बेफोरजों माने मिथिंगाया एसे गाज्रि सोलायनो हमदों हा थ' बिफां लाइफाङाबो बिफां लाइफाङाबो गोबाङानो थैजोबनो हमबाय आरो मा होनगोन गोबाङानो न' बायदिसिना लुनो थाखाय दानि जुगाव गोदान जुगाव बिफां लाइफांफोखौ दान स्रांनानै एबा मिथिंगाखौ खहा खालामनानै मा होनदों न' गिदिर गिदिर बिल्डिं बायदिसिना बेबायदि लुनो हमबाय आरो ना
औ औ
ओंखायनो बेनिखायनो जोंना मा होनगोन गोबाङानो बोथोरा सोलायो मालाबा समाव जोंना गिदिर गिदिर बांग्रिं मावो ओ मालाबा समाव मा होनो बारहुंखाबो फैयो बेनि जाहोना जाहैदों मा होनगोन बिफां लाइफां दानस्रांनायनि थाखाय एबा गिदिर गिदिर बिल्डिं लुनायनि थाखाय जोंना मा होनगोन गाहाययाव जोंनि मा होनगोन हानि सिङाव जिथुबा प्लेटिनाम होननाय थायो प्लेट होननाय थायो बेफोर बेयो माने गोबां खहा जाहैदों आरो ना सिङाव त' बिनि थाखायनो जोंना बांग्रिं मावनाय जायो ओ आरो बिफां लाइफां गैयिनि थाखाय मालाबा समाव बारहुंखा फैनानै गोबां खहा खालामलाङो आरो ना ओ आंनि मिथिनाय बाय बिदिबा बेखिनिखौ मिथियो आरो मिथिंगा सो मिथिंगाया सोलायनायाव नोंथांनि बायदिबा एसे फोरमायनो हागोन नामा माबायदि सोलायखो
औ माने गोदोनि दिनावथ' जोङो बांसिनैनो गोदो बेबायदि बिल्डिं गोदोर गो गोदोर आरो न' बां बेसेबां गोदोर गोदोर गैयामोन आरो गैयामोन बेबाय बिदिनो जोंनिया हाग्रा बंग्रा आरो बिफां लाइ लाइफांजोंनो बुंफबजोबनायमोन आरो बुहुमा बेनिखायनो जोङो गोदोनि दिनाव बांसिनै बारहावा बा गेब्रें गेब्रेंनाय गैयि आबहावा बेफोरखौ जों मोजाङै मोननो हायोमोन आरो आरो गोदोनि दिनावबो बेबायदिनो गारिफोरनि गारि गरानि थुङा आरो कलकारखाना बेफोरनि थुङा बाङा गैयिनि थाखायनो जोंना बेराम आजाराबो ओ जबोर माने खम जायोमोन आरो गोदोनि दिनाव
औ औ
दानि जुगावथ' बिफां लाइफां खमायनाय आरो बेबायदिनो कलकारखाना बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय दुङा आरो बेफोरनिफ्राय आरो माबा जानाय मा होनगोन बेखौ
थङ ज माने खहा जानाय
खहा जानाय आरो जेन'बा मोनसे प्रडाक्ट दिहुनबाय बे प्रदाक्टआ जुदि बिसोरनियाव नाङा बेबा बिसोरनो बिसोरखौ फोरखौ नांलिया बेफोरखौदि जोङो दै बा दैमाफोराव गारहैनाय जायोना
औ औ
बेफोरनि थाखायबो जोंनिया दा आथिखाल मुगायाव गोबां सोलायनाय फैदों आरो बोथोरनि सायाव
उम
बिफां लाइफां गैयिनि जाहोनावबो जोंना दुंथाया बांबोदों हाजो हाला नि हाजो हालानि दंफांफोरखौबो दानफाय दानफाय न' लुना थाहैनायनि जाहोन
जोंना थ' आरो दंफां लाइफां गैयाब ओ जेरै अब्ला जों अक्सिजेनबो लानो मोननाय नङा आरो न'
औ औ औ
अक्सिजेन गैयाबाथ' आरो जों थांना थानो हानाय नङा
उम
बिब्दिनो बांसिन जाहोन होननानै ओ बोथोर सोलायनायनि जाहोन होननानै बुङोब्ला गोदान आथिखाल मुगायाव बे दंफां लाइफां दानफायनाय आरो
उम
जि कलकारखाना बेफोरनि फ्राय ओंखारनाय गाज्रि गाज्रि धुङा बा वेस्ट जानाय प्रडाक्ट बेफोरखौ जो बेफोरखौ जे दैमा बेफोराव गारहैनाय जायोना
उम
जोंनि आबहावाया बांसिन गुबुंले बा बारा गेब्रेंनाय जादों आरो आथिखाल मुगायाव
उम
बेनि थाखायथ' जोंनाव दा आथिखाल मुगायाव गोबां मानसिफोरानो थाब थाब माने थैयोबो आरो गोबां मान मानसिफोरानो बेमारबो जानो हमबोदों औ बिदिनो होननानै बुंजायो आरो
थ' होमला न नोंथां ओ आं नोंनाव मोनसे आरो सोंथि सोंबावनो सानदों मा होनगोन बेफोरदि जोङो बाहायनाङि जेनेबा जिखुनु आगजुफोरखौ जों बाहायनानै जेब्ला नाङा जायो अब्ला जोङो ओ जेरै मेरैनो मा होनगोन खाथि खालानि जायगायाव गारोना?
औ औ
बेफोरखौ माने माबोरै बाहायनाया साबसिन जागोन माने मिथिंगाया माने जाहाथे खहा जाया बिदि बायदि बाहाय बाहायजाथाव माबा मोनसे फोर सुबिदाफोर दं नामा नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
औ माने बेफोरखौ जोङो जानला मानला बिदिनो जोंनियाथ' दैमा बा दैमानि दैफोरखौथ' बेलेग बेलेक ओनसोलाव दै लोंनाय जायो दुगैनाय जायो। बिब्दिनो बेफोराव हरब्ला' अ बेराम आजारा मानसिनि सोफैखागोन आरो बेनि बेनिखायनो बेफोर बु बुस्थुफोरखौ बिथांमोना मोनसे जायगा जेराव जेन'बा जेबो जे बेयाव मानसि सि गैयि बा बिफां लाइफां गैयि बेफोर जायगायाव बिसोरो दोननांगौ आरो जयैनो मोनसे जायगायाव आं आंनि साननायाव आरो
औ औ
नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
थ' आंनि साननाय बायदि मा आरो ना माने नोंथांनि बुंनाय बायदि बिदियैनो जों माने गोबाङानो मा होनगोन जानाय मुवा एबा बाहायनाय मुवा जेरै प्लास्टिक आरिफोरखौ जोङो गोबाङानो नुनो मोनो बाहेरायावनो जोङो खुलायनो गारनाय जायो बेनिखायनो आं सानो आरो आरो ना बेफोरखौ जाहाथे जोङो बेबायदि लांदां जायगायाव गारालासिनो माने बयबो मोनसे जायगा नायनानै जाहाथे जोंनि मिथिंगाया बारहावाया जाहाथे दैमा दैसाफोरा जाहाथे गुबुंले जाया एबा बारहावाफोरा गाज्रि जाया बेनि थाखाय जोङो मोनसे मोनसे थि जायगा बानायनानै बेवहाय माने जोङो दाखोरखौ प्लास्टिक बायदिसिना बेफोरदिखौ माने बाहायजाथावै आगजुफोर एबा मुवाफोरखौ जोङो बे जायगायाव गारहैयो आरो ना थ' बिनि बिदि बायदि जुदि जोङो बाहायबोयोबा एबा खालामबोयोबा इयुनाव माने जोंनि मिथिंगा आरो आबहावायाव जा उनाव मा होनगोन जेबो खहा जानाय नङा आरो ना औ औ गुबुन बुंले जानाय नङा थ' जोङो गोबाङानो मा होनगोन जेरै गारि मथरबो सालायो थ' बिनिखायनो आं सानो जि आरो ना मानगोन गारि मटर सालायनायखौ माने जोङो एसे खम खालामोबाथाय जोंनि मिथिंगायाबो एसे मोजां जागोन होननानै आं सानो आरोना आरो जेरै गिदिर गिदिर मा होनगोन इन्डास्ट्रि जाहैबाय नोंथाङा बुंनाय बायदि कलकारान खानाफोर बानायनाय जाहैबाय बेनिफ्राय उखुन्दै गनायफोर एबा बिफोरनिफ्राय फैनाय गाज्रि मुवाफोरा जोंनाव माने दैयाव फो ओ माने गारहैयोबा जोंना दैयाबो गुबुंले जायो थ' बेनिखायनो आंबो सानो आरो बेफोराव गारालासे बिदिनो जाहाथे मोनसे थि जायगा लानानै बेवफाय बेवहाय गारहैयो अब्ला जोंना मा होनगोन दैयाबो मोजाङैनो थागोन आरो बारहावायाबो मिथिंगायाबो एसे मोजाङैनो थागोन होननानै आं सानो आरो
अ ओ
थ' हब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन थ' बिनिखायनो दोनथ'लायनोसै खोमा औ दे दे गोजोननाय थाबाय
औ